औ खोन
औ खोनादों नोंथां?
औ औ।
मा खालामदोंबा नोंथाङा?
नै आं दं ओरैनो जिरायनानै।
औ
खबर सबर मोजां नोंथां?
खबराथ' मोजाङानो नोंथां।
आंनिया क्लियार खोनादों नोंथां हो नोंथां नोंथां नै मोनाबायगोना एसे माने लामायाव जिरायनानै बारहावा जादों आरोना एसे मोनानि
अ
ओमफ्राय नोंथां जाखांबायमोन नामा
जानायाथ' जाबायमोन नोंथां
औ
नोंथाङालाय
जाखांबामोन नोंथाङा जाखांनायालाय
अ
ओमफ्राय ओंख्रिफोराबो मा मा जागोन नोंथाङा अ जोंना ओंख्रिया ओंख्रिया माबासो फिथा केरेलाजों आलु नोंथां फिथा केरेलाजों आलुसोमोन बिदिनो जालाबायबाय नोंथां जासाबलाबायबाय जासाबलाबोबाय बिदिनो नोंथां फ्राय नोंथां आंना आवा साखि केरियार थांदों दा
क्लियार माने नोंथांना आवाजआ एसे लासैसो खोनादों
अ आंना मानो बिदि जादोंथाय नोंथां हमनो नायाखै आङो माने दसेनो गोस खोनायो दसेनो लासै खोनायो रायलायनायाथ' बिदिनो जादों मबाइला एसे प्रब्लेम होदों नोंथां
ए
खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों खोनादों
ओफफ्राय नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दं
आंथ' नै दा बेलेग जायगायावसो दंबाययो नोंथां
औ माबा मोनसे खामानिनि थाखाय थांदों नोंथां
औ मोनसे फिसा खामानि दंमोन माने
अ
औ
नोंथांनाव माबा मोनसे सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा ब्रा
मा खोथामोन
नोंथां माने जोंहा मा होनो बारियाव आनारस गायनो नागिरदोंमोन आरो ना
अ आनारस
औ नोंथां आनारस गायनायाव मा मा नांगौ बायदि
आनारस गायना थ' एफाग्राब एफा होमबा बिदि माबा नाङा नांनायालाय मा होन आनारस आनारस गायनोबाथ' नोंथाङा गिबियावनो फोथाराव हाखर जावग्रोना लाग्रोनांगोन
ए
खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
ओमफ्राय जा हाथायफोराव एबा बाजारफोराव आनारस फिथाइ मोनोना बिनि बिजौजों लोगोसे नै बे बिजौखौनो माने बोखा बोखा गायो आरो
औ
औ ओमफ्राय बिदिनो आसार एसे एनाय होयो आरो
अ हासार होबा माने मोजां जायो नामा
औ औ औ
ओमफ्राय नोंथां बे आनारज माने आनारसथ' बिराद दाालाय बारायोना नोंथां
औ
बे दा दालाय बारायनायनि माबाया माने गायजागनाा गायजाया जाहैदों
दालाय बारायनायाथ' गायजानायालाय गायजायो हबा माने बेयो बांद्राय थाब देरनानै नायग्रा माने
अ बिदि आरोोना नोंथां माने माने फिथाइनिया बांसिन माबा जायो आरोना नोंथां
मोजांसिन जायो आरो फिथाइना
अ
औ
माने फिथाइनिया थाब थायनो नागिरो आरोना
थाब थायो औ थाब थायो थाब देरो थाब देरबानो थाब थायो नालाय औ
माने बिगानैसो गायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां बिदिनो आनारस बागान खालामनो सानदोंमोन आं बिदि गयफोर गायनाय दंना नोंथां बे गय गायनायनि गेजेर गेजेर जों माबानो सानदों आरोना नोंथां
नोंथाङा बिदि खालामोबा हेलौ
औ औ नोंथां औ नोंथां
नै खोनासं माने खोनादों ना?
औ नोंथां
माने मा होनो ओ गय गय बागाननि गेजेर गेजेर गायबाथ' नोंथांना प्रब्लेम जागोन माने
अ नोंथां बिदि आरोना
औ मानो होनोबा आनारस बिफाङाथ' एसे गुहारैनो थुबजा जासो देरो नालाय
औ औ नोंथां
बिनि बिलाइफोरा माने नोंथाङा जेब्ला गय फिथाइ हानगोन अब्ला डिस्टार्ब जागोन माने
औ
माने गय गेजेर गेजेर गायजाया आरो बे बुस्थुआ गायनोबा आलदा गायसथाखानांगौ नङाबा गायनाङा आरो
औ औ नोंथां ओमफ्राय सेर सेरबो गायजागोन नामा नोंथां बिदिनो माने
सेर सेरावथ' गायजागोन नाथाय गेजेरावसो गायजानाय नङा
अ गेजेराव गायबा माने गयफोर फिथाइफोर हाननायाव माने प्रब्लेम जायो
औ औ औ मानो होनब्ला गय फिथ फिथाइआाथ' ओरैनो गोगलैबानोथ' गावस्राय नालाय जेब्ला बे गोलैनानै फिथाइफोरा ओरैबा ओरै थांलाबायबा बे आनारस दंफांनि सिङाव हाबबाथ नों खननो डिसटारब जागोन ना बेनि थाखायनो माने जाया आरो
औ
औ
होमबा आनारसखौ एक्सट्रा आलादा गायनायानो मोजां गोन खोमादांना?
आलादा गायनायानो मोजां जागोन ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो न'आवल' जानोबाथ'। न'नि जिं जिं साखाथि वाल खाथि खाथि गायजागोन।
अ होमबाना दिस्टाब होनाय नङा खोमादां ना गोथां गय हाननायफोराव माने आं सानदोंमोन आरोना बिदिनो गुबुन गुबुन लोगोफोरनाव सोंस्ल'दोंमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांनि बेबायदियानो होनदों आरो माने गय गेजेर गेजेर गायबा गय फिथाइफोर हाननायाव मोजां जा मोजां जाया होननानै। ओंखायनो नोंथांनावबो एसे सोंलुफिनदोंमोन आरोना माने गय फिथाइ गोमायो माने हा खननायाव खस्थ' जायो आरो
गय फिथाइआथ' गोमाया बे साफा बानायनायाव दिस्थार्ब जायो आरो।
औ बिदि होननाय खोनादों आरोना माने गय फिथाइया सिङाव हाब्बाथाय माने सु थायोना। आदसा
औ औ औ
खनायाव दिस्टाब जायो होननानै बुंदोंमोन आरोना माखासे लोगोफोराबो।
उम
होम होमबा वाल जिं जिं गायनाया मोजां जासिगोन खोमाना नोंथां
औ औ
आङो मा होनो एसे आलादाबो गायनोसै खोमादां बिदि गय गायैबो दं नोंथां।
अ होमबालाय गायजागोन।
गय गाययैयालाय थाम बिगासो दं ओमफ्राय औ औ
औ
होमबा माबा लाइन लाइन लाइन लाइन गायबा मोजां जागोन ना नोंथां बिदिनो जानला मोनला गायबा मोजां जागोन?
लाइन लाइन गायबा माने गय बिफांखौ माबोरै गायो बेखौबो बिदिनो गायनां औ
औ
औ
फिथाइ खानायफोराव
आ
हेलौ नोंथां माने फिथाइ खा फिथाइ खानायफोराव मोजां जागोन नामा नोंथां बिदि माने आलि होनानै लाइन लाइन गायबा माने
आलि खोआबाबो जायो आनिया ओ ओरैनो हाखर जावनानैल' गायबाबो जायो आरो
औ माने खोनानाय बायदि खोनानायावथ' आङो खोनानायाव माने लाइन लाइन गायबाथाय माने फिथाइखौ खानो मोजां जायो होननानै
औ जेनबा नोङो गय बिफां बायदि लाइन लाइन गायबाथ' नों बांद्राय इसिबां फिथाइ खानायाव माबा जानाय नङा नालाय
औ खस्थ' जानाय नङा आरो ना नोंथां औ। बा आनारस गायनायावबो हासार होलायनांगौ नामा?
हासारथ' इसेबां होलायलायनाङा ओरैनो सम सम दै साना होबानो जायो। ओमफ्राय बिदिनो साखाथिफोराव हाग्राफोराव रज यैनि इउरियाफोर गारना होजागोन आरो।
अ माने नोंथां इउरिया गारबाथाय थैजोबो आरोना
हाग्राया थैयो माने औ।
हबा बे आनारस आनारसआ नोंथां नोंसिनिखइ दा बेसेन बो फोरा बेसेबां बायदि
जोंखैथ' दा ओ फिथाइ थाइसेयावनो बिदिनो बाजि द'जि गाहाम
अ जोंनिखै जोंनि खिजायथ' एसेबां थाङाखै नोंथां बिदिनो माबा मा होनो बा थाइसेयाव बिदिनो थामजि थां नैजिबा बिदिल' थांदों नोंथां। माने जोंनिखिजाय बारा बेसेन गैया आरो ना नोंथां। आं सथिया होमबाबो माने न'आव जानो थाखाय एसे खरसा मोनजाबायगोन खोमादां बिदि होननानै गायदोंमोन। आरोना नोंथां। गायनो सान्दों आरो गायनायाथ' गायाखै नोंथां गायनो सान्दों आरो ओंखायनो नोंथांनाव सोंदोंमोन आरो माने गय गेजेरफोराव गायनायफोरा मोजां जाया जायो जाया बिदिखौ सोंदोंमोन आरो ओमफ्राय नों थांनिफ्राय एसे मोनथिनो मोनबाय आरोना नोंथां।
उम।
औ ओह
ओ नोंथाङा माफोर सोंबावनांगौ दंमोन नामा?
नोंथां सोंनायाथ' सोंबावनो दं। ओमफ्राय आरो आनारसजों लोगोसे मा दंफांफोर गायबा जागानो जाया नोंथां। बिदिनो जाग्रा बिफां औ जाग्रा बिफां बिदिनो लिसुफोर
जाग्रा बिफां माने? मा थाइजौ खान्थाल
औ बिदिनो थाइजौ खान्थाल
थाइजौ खान्थाल गायजायो ओरैनो न'आव जानो आन्था।
औ औ नोंथां।
औ दे होनबाना नोंथां आं माने एसे ना
नोंथां दे होमबा ना नोंथांजों एसे सोंलु सोंनानै गोजोन्नाय मोनबाय आरोना नोंथां मोनथियैखौ मोनथिबाय।